खोनादों एबार
बेसे गोबाव जागोनहाय इयावलाय एसेबानो जागोन खोमा
बाफोर
उम होमबा मोनसेखौ दा माबायाव मेसेज हरना सोंहरनांसिगोन ना
ओं
सोरखौबा लोगो खालामबावनांसिगोन आरो
ओम
लायन फाहाम फैनाया जायाखै नो
फाहामदोंमोन ना फाहामगासिनो
फाहामगासिनो
औ
अखासो फैफिनलायगोन नामालै
हराव हाबाबो जेबो नोङाहाय
सानावल' दुंना होबानो जाबाय
सानफ्रामबो दुंखायो दुंनाया बार'थानिफ्राय
ओम
फुं टाइमाव हायाबाबो दोमैलु जाना थाबा
ओम
संबाय ओंख्रि
ओंख्रिआ आंसो संदों
ए
ओंखामखौ बाजैया संबाय। बयलार दाउ
जोंङो बहलजों ना संहांदों खोमा ओमफाय थ' बिनि लकेल दाउ लाबोनाय दंमोन बेजों भाजि एवनो नागिरदों नामाथाय।
आं दुरबलथार मोनदों होनबाय थानायखाय लायदोंमोन
माखो अ अ नों लखेल। लकेल दाउ जायाना लकेल दाउफोरखौ जाबाय थानांगोब्रा
ब्रयलारसो लायनो होदोंमोन आं ओमफ्राय दुरबल मोननाय आरो लकेल दाउसो जानांगौ होननानै।
लकेल दावसो आरो आरो। दालिम फिथाइफोरखौ मालाबा मालाबा मोदोम मोदोम थायोथ' मोदोम मोदोमखौ माबाना जानांगो बासिनानै।
माने गोरा गोरा मोनो आं लकेल दाउखौ
उम
बयलार ब्रयलार जादाव जादाव लकेल दाउखौ गोरा गोरा जानो मोजां मोनला माने।
उम अ माबायासो होनदोंमोन सासे यैयो। ओइनि जोंना जोंबायहायलायदा माबाया ओइयो।
खाख्रेबा
ओं।
आंसो बेदर बायनानै जानो होनगासिनो दंमोन गोलावजों
अ इसोर होनबाय थादोंमोनथ' आरो
बेखौनो एवना लांनानै दैमाआव जाहैनांसिगोन खोमा मोनाब्लिफोराव ना।
ओं।
आरामसे संना लांदो।
ए गरम बन्द'आवनो ओं सारि थारिखाव दिनै। दिनै दुय एक थारिकना बिएडनि।
उम।
माबायाव दैमा जिं बै मा कलेजमोन टाउन कलेज
ओहो टावन कलेज नंङा माबा बेलेग।
माथो बेलेग कलेज टाउन कलेजसो। एडमिट खालामनो दिहुन नायनानै हरदो गावनो।
औ।
अबेखिनियाव दंथायै धेमाजि टाउन कलेजआ।
मिथिया माबानाबो दंनो। मैगं बेफारिनि फिसाजोना। जमा थांनो हागोनदे इयावनो सेम माबायावनो। बे फन हरना सोंहरदों माने धेमाजियाव फरायो नालाय
ओं। म जानो
होननाया जाबाय जानायालाय
नायना नायलाय एबार जादोंना जायाखै?
माबार जाथारथोसै।
बेसे बेसे होनदोमोन थाय आं नायफ्लांदियाबो
जि होनदोंमोन जि आं आं नायदोंमोन जि होन जि मोजां नायजोबदिया आंबो जायखिजाया जि जानो जि जानांगोन आंनोबो गासैजोंबो जिसो नंदां
गासैजोंबो ना ना मोनसेयावनो
मोनसेयावनो जिना गाासै जोंबोमोन जायखिजाया जि जानांगोन होननायल'सो नुदां मोनसेयावनो बो बोरै आं हाबनाय जागोमोन मोनसेयावनोथ' बोरै नायजागौ मोनसेयावनोबा बोरै नै जागौमोन
दय बेसे लहर बेसे माबानायमोनथाय जों फासाव दयनाथ' माबाल'सो बाजिथामल'सो ओंखायनोथ' ओमफाय दानियासो एबार नायनाय नायनांगोन र' बा जाबाथाय
ओम ओम
ओमफाय जायाबाथाय माबा जागोन ना नोङा ओमबा
ओम
नायनाय नायनि र'
ओम
नायनि दै आङो